औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामनाय दं?
औ आं नै जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथांना खबरफोरा ओरैनो मोजांथ'ना?
औ नोंथां दासान्दै मोजांथ'
औ ओ नोंथां आं नोंखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ जोंनाथ' जेरै ओ काति फोरबो होननानै
औ।
थिग बेबायदिनो बै काति फोरबोखौ। नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय माबोरै फालिनाय जायो ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होदो।
औ जागोन नोंथां थिग बेबायदिनो माने माने जोंहा खाथि गासा फोरबोखौ माने माइ मोनब्ला होनाय जा जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा काति गासा फोरबोखालि जों माने सानावनो माने जोंहा बेबायदिनो हराव जों फुजाखौ होयो नालाय
औ।
औ बेनो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो सानावनो फुजा माने फुजा होनायनि जगाल पातिफोरखौ जों हा लाखानाय जायो आरो ना सानावनो औ बेनिफ्राय जोंहा माने फुंफोरावनो माने आबौ आबैमोनहा खोन्थायो। आबौमोन खुगानिफ्राय खोनादों माने जेनेबा बेबायदिनो गय गास्ला माने नालेंखर गास्ला बेबायदिनो थाइजौ दंफां बेफोरबायदि माने दंफांफोराव लायनो जिगाबनि माला खाना होयोब्ला माने थाब थाब फिथाइ थायो नो औ बिदि होननानै बुङोमोन आरो औ बेनिखायसो बेनिखायनो जों माने काथि गासा फोरबो खालि बेबायदि जोङो माने जिगाबनि जिगाबनि माला माने
औ जिगाबनि माला दिदाल रसम बानायनानै जों माने गय बिफां बेबायदिनो नालेंखर बिफां बेबायदिनो थाइजौ बिफां। थायनो गोनां बिफांफोराव जों खानानै होनाय जायो आरो नोंथां औ नंगौ। बेबायदिनो जोंहा माने मन बे बेलासि जाब्लाथ' जोंहा माने जोंनि फोथाराव माने फुजा हैनाय जायो नालाय औ बेहाय जोङो माने थालिर फस्लाखौ थालिर फस्ला सिख्लाखौ नांगौ आरो जायो जोंनो औ बेबायदिनो जों माने सानावनो। थालिर फस्लाफोरखौ दानखानानै लानाय जायो। औ बेनिफ्राय जोंहा जंफार जंफार- थुनो थाखाय जोङो माने गन गन माने बेबायदिनो थखन बायदि जंफार जं पारगन सुना लानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा गोदोहायथ' जोङो माने।
बेबायदिनो थाइगिरनि बिखुरफोरावसो माने बांसिन आलारि बाथि सावनायफोरखौसो जों नुनो मोनो मोनोमोन आरो नोंथां औ दानियाथ' नाथाय जोङो सासे सानैखौल' नुनो मोनो बांसिनानो जोङो हानि स खाथियावसो जोङो माने आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा माने गय गोरलैखौबो जोङो माने कातिगाासानि सिगां मोनजाया होननानै मिथियो आरो। औ माने गयगा माने खाथि गाासानि सिगां लायनो गय गोरलैखौ जाबा माने खुगा खहे बेबायदि जायो। होननानै माने मिथिनाय दङ आरो जोंनि बर' समाजाव। औ जोंहा माने बेबायदिनो काति गासा फोरबोआव जोङो। हुुकुम हुकुमा नारें गोरलै बेबायदिनो गय। गोरलै बेनिफ्राय जोंहा माने गोबां बे फुजायाव होनाय फि- फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो लाखा जोबनानै औ जोंहा बे बेबायदिनो जेब्ला बेलाइसि जायो अब्ला जोंहा माने दु जोंनि जा जोंनि दु जोंहानि न'खरनि माने हा माइ गायनाय हायाव जोङो माने बेलासि जोंहा माने बेयाव आलारि बाथि सावहैयो आरो। औ औ गामिनि सा फ्रोमबो सुबुंफोरानो औ बेहाय माने
फुजा लाङो बेनिफ्राय जोंहा माने बेयाव गथ' गथायफोरबो थांफानाय जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा माने। औ बेबायदिनो जोंहा माने लामा लामा थांनायाव बिदि सल' खनलांनाय दं आरो मोनसे जेरै सखा हर हर जोंहानि माइखौ दाजासै गुब उननि माइखौ जा बेबायदि होननाय माने जोंहा मोनसे सल दङ आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंङो माने होसिगख्राव होसिख्राव थांनानै माने। जोंङो जोंनि माने हा साङा माइ गायनाय थिलियाव जोंङो माने फुजाखौ हैनाय जायो आरो नोंथां। औ माने। बेनि माइया जाहाथे मोजां मोजां ओंखारो बेबायदिनो माने मोजांनि थाखाय जोंङो माने- फुजाखौ हैनाय जाया आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने
बेनिफ्राय जोंङो फुजाखौ होनानै फैनानै जोंहा माने न'आवबो जोंङो बेबायदिनो जों हा माने न' खाथिनि माने गय बिफां नालेंख खर बिफां बेबायदिनो जोंहा मोसौ गलि फाख्रि न बेफोरबायदियाव माने थालिरनि दाब माने थालिरखौ जों गुसुं गुसुं हासयो नालाय औ बेखौ जोंङो माने औ खानानै होयो आरो जों बेयाव माने बेबायदिनो आलारि बाथि बिदिनो बुट गाजि एसे एसे होनानै जों माने साथिफोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ मोना औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो गोथार माने गोजोननि बेबादि फुजाखौ होनाय जायो आरो। नोंथां औ बेनिफ्राय जे औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेबायदिनो बर'नि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो होयो। नालाय औ जोंनि बर' सु सुबुंनि अनगायैबो जों गुबुन हारिफोरखौबो बेबायदि खाथि गासा फोरबो होनायखौ जों नुनो मोनो। औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो न खाथि खाथि जोंहा फुजा जोबखांनायनि उनाव माने गा बुदगाजि प्रसाद बेबायदि जानो थांनायनि नियम दं आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोंङो माने न'खरफ्रोमनियावबो बेबायदि जानो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। औ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ बिदि बां गोदोहाय बेबायदि बांसिन दङ नाथाय दा एसे एनै खम जाबाय आरो नोंथां औ जों बांद्राय नुनो मोनला।
औ बेबायदिनो जोंहा माने खाथि गासा फोरबोखौ जोंङो न' गामि गामिजों मोनफ्रो साफ्रोमबो सुबुंखौनो जोंङो माने बेबायदिखौ बे खाथि गासा फोरबोखौ जोंङो होननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि गामिफोरावबो बेबायदिनो कार्ति गासा फोरबोखौ होयो नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जे दानि बुंलांनाय बायदिनो माने जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियावबो बेबायदिनो माने एखे रोखोमैनो बे खाथि गासा फुजाखौहाय ओ मानिनानै एबा बिजनेस फालियो आरो।
औ नंगौ नों
बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ नोंथाङा बुंलां खानाय बायदिनो जेरै जोंना जेब्ला माय ओंखार दानो बै माइ ओंखारदानायाव जोंना बै फिथायाहाय मोजां जाबोथोंखौ माने जोंङो मिजिंथिनानै बेवहाय ओ बिदिनो ओ धुप धुना ओ बिदिनो प्रसाद लांनानै फिथाइ सामथायाइ लांनानै जोंङो ओ फुजा हैनायखौ नुनो मोनो। ओ थिग बेबायदिनो जोंना औ दुब्लि फोथाराव होनायनि अनगायैबो जोंना गि बेयावनो ओ जोंनि बाथौसालियाव एबा बाथौ आफा बोराइ बाथौनो जोंना बावग्रोमनाय जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बिदिनो जोंहा जेब्ला बेलासे सम जायो अब्ला जोंहा आफा बोराइ बाथौनो जोङो ओ गासै जगरखौनो जेरै जोंना गय गोरलै बिदिनो नारें हगुमा आरो बिदिनो जोंना ओ गोरलै गोरलै फिथाइ सामथाय खौ लाजाथावनाफोरखौ माने जों लानाय जायो बिदिनो जोंना बेफोर खौ जगर लानायनि उनावहाय जोङो जेब्ला बेलासे सम जायोना अब्ला जोंहा आफा बोराइ बाथौनि सेराव माने ओ प्रसादफोरखौ बावथाय बावनानै जोंना ओ माने बोरै बियो आरो दिनै दिनै ओ काति गासानि‌ ओ सान बिदि होननानै आ फा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो रायख'नानै लायो ओ बिनि उनावसो माने जोङो औ ओ थालिर गिबियावनो जोंना गासै जगारखौ लानो लानाय होननानै बुङोबा जेरै थालिरफोरखौ जों दानस'नानै लाखानांगौ ओ बिदिनो जोंना औ जगार खालामना लााखाजोबनांगौ अब्लाना जोंना ओ माने एसे खहस जायो आरो खामानि मावनायावहाय ओ बिदिनो जोङो आ आफा बोराइ बाथौनि सेराव खुलुमखांनानैहाय जेरै जोंना ओ जेरै जोंना ओ दुब्लि फोथार ओ जेरावहाय ओ जोंहानि हा बेवहाय जोंहा ओ बिदिनो ओ प्रसादफोरखौ लानानै फिथाइ सामथाइ बेखौ लानानै माने बिदिनो ओ ज' ज' न'खरै ओ साफा सानै बिदि ज'-ज' थांनानै माने जोङो धुप धुना सावनानै बेवहाय ओ जाहाथे जोंनि ओ आइ माइनावा मोजाङै मोजां जोंनि ओ माने माइखौ एबा जोंनि बे जोलैखौ मोजाङै मोजां जाहोथों होननानै जोङो बोर बिनानै फैयो आरो नों थां औ बिदिनो जोंहा ओ बेवहायबो लांफानांगौ जायो गन ओ जायखौ जोङो दोननो नांगौ औ बेवहाय जोंनो दिनो ओ थालिरखौबो लांफानांगौ जायो ओ जाहाथे जोंना गोजौआव होयोब्ला औ मोजाङै थायो नङा होमब्ला नोंथां जाहाथे ओ बेवहाय ओ जिबौ जिलला एबा एम्फौ एनला बा द्ला लाङा गोथारै मोजाङै थायो बेखायनो जों बेखौ सायाव थुनानै गारबोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
ओ अ होखांनानै फैनानै बिदिनो न'फोरावबो ओ जोंना जेरै बारिफोरावबो खानाय जायो ओ थालिर- थालिरखौहाय औ खानानै बेफोरावबो जोंना बिदिनो ओ बु बुङो आरो जेन जोंनि फिथाइ सामथायाइफोरा जेरै ग्रोम ग्रोम थायनानै थाथों ओ होननानै माने जों बेयाव ओ बि बिदिनो रायख'नाय जायो आरो जोंना गुलिफोरावबो खानानै ओ जेरै मोसौनि थाखाय बोर बिनानै होनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना औ माइ बाख्रियाव औ नोंथां माइ बाख्रियावबो दिनो लाइजौलाय लानानै माइ बाख्रियावबो जोंना बिदिनो प्रसाद होनानै खुलुमो आरो नोंथां आरो बिदिनो जोंहा ओ जेराव जोङो माइरं दोनो बे माइरं दोननाय जायगायावबो जोंना खुलुमो बिदिनो माने जोंना बेयो मोनसे ओ माइनावनि एबा माइ गोरलै ओंखारनायनि फुजासो नङा होमब्ला नोंथां बेनिखायनो जोङो औ बिनिखायनो जोङा ओ बे माइ बाख्रि इदिनो माने माइ दोनग्रा दो बेफोराव माने जोङो ओ बे फोर प्रसादखौ माने बाव फानांखागोनखा नङा होमब्ला नोंथां औ बिदिनो माने ओ जोंना ओ खाथि गासा फोरबोआ माने ओ नैबे दा सोलिबाय थानाय दैज्लां बोथोरा थांखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला ओ माइ ओंखारहाङो अब्लानो माने जासिगोन आरो जोंना फैगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नों थां बिदिब्ला जोंना औ समाबो जानानै फैबाय औ नंगौ नोंथां
औ दे बिदिब्ला नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोन-गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन
औ नोंथांनि सिम गोजोननाय थाबाय